हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना
खोनादों नोंथां
औ खुलुमबाय
लांबाय नोंहा
औ नोंथाङा दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां
अ बिदिबा जों बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंथां आंहा रायलायनो हागोन
औ जोंहा बर'नि ओंख्रि होनबा गिबियावनो जोंहा अनला ओंख्रि थायो नङा होनबा अनला स बाय ओं साम' बायदिसिना बिदिनो जों अनला ओंख्रिनि सायाव एसे सावरायग्रोनि जोंना औ अनला ओंख्रि होनोब्ला जोंहा अनलाया जों बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि जाग्रा मैगं नङा होन ब्ला जायखौ जों ओंख्रि होननानै बुङो औ ओ जायनिखि जोंहा बेखौ फुजा फोरबोनि अनगायैबो जोंहा हाबा गुबै जिहेथु हाथासुनि होनना बुङो हाथा खुरनायावबो बाहायो लोगोसे जोंहा ओंखाम गोरलै जानाय बेफोराव बाहायो नङा होनब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ अनलाखौ माबे माबे फुजाफोराव बा फोरबोआव बाहायो खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव अनलाखौ माबे माबे फुजायाव बाहायो एसे खोनथानो हागोन नामा
औ नोंथां आंथ' फुजाफोराव बेखौ बाहायनाय नुनो मोनाखै नाथाय जे जों अन गुनदै जायखौ जों अनला ओंख्रि बनायो नाथाय बेखौ जों बाहायनाय खौ नुनो मोनदों बाथौ फुजाफोरावहाय नाथाय बि खौ अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय खौ नुनो मोना खै अ फुजा होननानै बुङोब्ला जोंहा आगोन
औ औ ओंखाम गोरलै
ख्रि माइ गोरलैनि फुजा होनाय बेयाव ओंखाम जाहोनाय नुदों नाथाय फुजायावहाय बेखौ बाउदोंबो खायसेया नाथाय आथिखालाव बावनायखौ नुनो मोनाखै बांद्राय आं नुनो मोनाखै बेखौल' नुनो मो नो होननानै आं बुंनो हायो आरो नोंथां
औ औ जोंहा अनला ओंख्रि होनबा बे आघोन दानाव न ओंखाम गोरलै जानायाव बांसिन बाहायो आरो गोबां न खरावनो बाहायो बेनिफ्राय औ नोंथांमोननि ओनसोलाव अनलाखौ मा मा जों जायो एसे फोरमायदो
औ थारैनो बर' दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव नोंथाङा सोंथि सोंदों
औ
सैथो
औ
मोजां सोंथि सोंदों दा जोङो अनला ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलफोरावथ' जों गोबाङानो खायसे जायबा एसे न'खरा जौगाखांनाय बिथांमोना ओ न'नि दाउ जायखौ जों ल केल दाउ होननानै बुङो बे जोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो जायखौ औवा औवानि जे सिट जोलै जोलै फेंखा मेवाइ बेजों जों जानायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जोङो गोबां गोबां ओ जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो मुलाजोंबो जानाय नुनो मो नो ना गोरान बायनार बा ओरैनो ब्रयलार बेदर अमा अमा बेदरफोर बायदि जोङो जोङो मिलायनानै बा अनला गोजाबो जोङो जानायखौ नुनो मोना आरो ना नोंथां
औ जों ना बेदरनि अनगायैबो जोंहा गोबां दंफांनि बा बिफांनि बिलाइ बिबार बेफोरदोबो जायो नङा होनबा ओ अनलाखौ जों औ जेनेबा जों अनला खौ ओ गोखैबो जायो माब्लाबा गोखा बिदि जायो नङा होनबा माब्लाबा ओ जों मा होनो बिबारफोर जेरै जोंहा बासुखा बिबार खार' खानदाय बिबार बेफोरजों जायो नङा होनबा लोगोसे थाइस्रिनि बिबार जोंबो जानायखौ नुनो मोनो औ जेराव जों थाइस्रिनि बि बारजों जायोबालायनो जोंनियाव आइ बेमार जेनथ' आइ ओंखारनाय बेफोर हामो जेनेबा बोसोराव जानो हाया होननानै फोथायनाय दङ
औ नोंथां
औ बिदिनो जोंहा अनलाखौ ओ दाउजों जायो होनब्ला ओ संनायनि बागै एसे फोरमायसै आं नोंथांनो अनला संनोब्ला जोंहा गिबियावनो अन जितु माइ रं बेखौ जों दसे समनि थाखाय सोमना दोननांगोन नङा होनबा ओ जेब्ला औ जेब्ला सोमना दोननानै रुगोन अब्ला जों बेखौ ओ उवाल बा दिंखियाव देनानै बेखौ गुन्दै खालाम लानाय जायो नाथाय आथिलाव जों उवाल बा बे दिंखियाव देनायखौ नुनो मोनला आसि आजिखालि ओ गोरलै जानाय जहेथु ओ मेसिननि दारै जोङो उननायखौ नुनो मोनो बिदिनो ओजों बेखौ गुन्दै खालामना लागोन जायखौ अन गुन्दै होनना बुङो बेनिफ्राय जों माजों संगोन बेखौ जेनेबा ना सोरबाया दाउ सोरबाया अमा बेफोरबायदि संगोन नङा होनबा ओ जिहेथु जों बेदरदो औ बेदरजों संनोब्ला जोङो गिबियावनो जोंहा ओ बेदरखौ मोजां एव फ्रामग्रोना लानांगोन नङा होनबा एवफ्राना लानानै औ बिदिनो जोङो खायसे खायसे एवफ्राननानै दिखांना दोनो बा गुबुनाव हायस्लायना दोनो बिनिफ्राय दै होनानै ओ दैखौ गोदौहोयो नाथाय खायसे खायसेया बे बेदरावनो डाइरेक्ट नो दैखौ होनानै गोदौहोनानै जों अन गुन्दैखौ सारो नङा होनबा
औ नोंगौ
बेबायदिनो जोंहा साम' ओंख्रिफोर जेरै सबायजों साम' जायो नङा होनब्ला आथिखालावथ' जोंहा साम' मोननोनो गोब्राबसै नङा होनबा आ गोदोनि दिनाव जों ओ फख्रि बा मा होनगोन बेखौ दैसाफोरावनो गोबां ओ साम'खौ मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोंहा साम'नि ओ बिबांखौ खम नुनो मोनसै ओ जों साम'खौ जेनेबा सबायजों जायो नङा होनबा खायसे खायसे जोगोनारजोंबो जायो बेनिफाय औ खायसेया आरो मा होनो मैथा गोखा होना बुङोना जों बांगाल मैथा बेफोरजोंबो जों जानाय नुनो मोनो औ बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा साम' मोनो जेनेबा मा माखौ जायो साम'नि बेलायाव जोंनाथ' गोबां साम' दं नङा होनबा
दङ दङ नोंथां दङ थारैनो आ जोङो जों बुंनो थाङोब्ला बा नुनाय बायदिहाय जोङो गोदो गोदायहाय जोङो बे साम' लेंग्रि होननानै बुङो साम' गोलाव गोलाव बेख' जोङो दैसाफोराव मोननाय जायो बेनि उनावहाय साम' गालदाब बे साम'आहाय दाब्ला दा ब्ला गोदो गोदो गुवार गुवार आरो ना बेनि उनावहाय जोङो लेेनन्दाय साम' होन्नानै बुङो जाय खौ जोङो गिदिर गिदिर लादाय होननानै बुङो बेदि गिदिर गिदिर बेनि उनाव बेबायदिनो साम' मोनसे फिसा जा थि दंबावो बेखौ जोङो बांसिन जानायखौ नुनो मोनो नाथाय बैफोर लेन्डे ओ लेनदेफोरखौ जोङो ओ सबायफोरजों जाबाबो बा दालिफोरजों जा जाबाबो बेखौ जोङो होनबा बे सख्लायैनो डाइरेक्ट जा जों संनायखौ नुनो मोना बेखौ जों एरख'ग्रोनानैसो एव नानै जानायखौसो नुनो मोनो बेबायदिनो साम' गालदाबखौबो बेबायदिनो नाथाय जों साम' लेंगिरि आरो बे जाथो से साम' फिसा फिसा लेनदाइ लेनदाइ बायदि बि खौ जोङो दाइरेकहाय जि ओ ओंख्रिजों संगोन दा बेखौ जोङो बा बाजारनिफ्राय बा बा गुबुननिफ्राय लाना फैनानै बेखौ जोङो हरसेनि थाखाय बा बेनि मैलाया खारनायनि थाखाय जोङो आ बालथिंफोराव सोमना दोननाय जायोबा बेनि उनावहाय बेखौ मानै बोखाङो बोखांनायनि उनाव हाय बेखौ जोङो जे बिनि जिनिर जांगारखौ जोङो ओ हुनाय जायो खारथों हो नानै जे मैला फोरा‌ बेनि उनावहाय बेखौ जोङो। ओ खिथौ बिथिंजायखौ जोङो दान सनानै लायो नङा होमबा नोंथां?
अ औ
बिनि उनावहाय जि बिनि गालगाबाव था गालगाब बेखौ जोङो एर'फ्लाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
उनाव जों बेखौ साम'खौ ओ एवफ्राननानै लाग्रो नो गोनां जायो बेनि उनावहाय जोंङो। जि मेगं होगोन बेखौबो जोङो एवनानै लानो माबा एवनायनि उनाव खारैजों दालिजों सङोबा खारैजों दालिखौ एसे एवग्रोनांगौ बेनि उनाव बेहाय बेखौ जोङो दै होनायनि उनाव जिया जोंनिया गोदौवो दैया अब्ला जों सामु खौ सोरबाया होसननानै होयो। नाथाइ खायसेया डाइरेक्टहाय जे साम' एवदों ओ एवफ्रामग्रोदोंमोन। बेयावनो दालिखौ होनानै ओरै खारैखौ होनाय हो होदलाना होनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ औ संनायाथ' बा गुबुन गुबुन औ
गुबुन गुबुन आयदायाव गुबुन गुबुन सङोना आरोना।
औ औ
उम
ओ बिदिनो जोंङो औ ओंख्रि होनोब्ला जोंहा मा होनो ओ बर'नि जाग्रा होनना बुंबा जोंहाथ' गोबां थायो ना होनोब्ला गांजेमा सेंखावरिनिफ्राय लानानै जोंहा खांख्राइ बायदिसिना नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि ओ जेनेबा हाग्रानि ना बा बेफोर नाफोरखौ मोननो थाङो ना थाङा आथिखालाव
अ बुंनो थाङोब्लाथ' आथिखालाव बेफोरखौ जोङो मोननो थांलिया मानो होनोब्ला जों मोनो नाथाय गोदो गोदाय फुख्रि बा दैफोरा एसे लोमलाबायबानो बेखौ जों मोननो थाङोमोन नाथाय दिनैथ' जोङो बेफोरबादि गोबां नांगौ बायदिहाय अखा मोना लोमजासे हालागै नङा होमबा नोंथां बेनि जाहोनावबो जोङो मोनाखै नाथाय जोङो दा बुंनो हायो बेखौ जोङो मोननो थांलिया होननानै जों मोनो खायसे समावसो जाय समावहाय जों बाजारावहाय बेखौ खारनाय नुनो मानो
औ औ जों बोरि हाफ्राव मोननो थांला औ खायसे खायसे गोथौ औ गोथौ हा फोरावसो मोननो थांसै बेफोरखौ ओ आथिखालाव आरो जों ट्रेक्टर बाहायो नङा होनब्ला जायनि था ट्रेक्टर जों गोबां नायानो ओ थैनो गोनां जायो आरो जेरावहाय गो दो हालेवबा जोंहा गोबां नायानो माने थांनानै थायोमोन जेराव खस्थ' मोना नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टरनि जोहै एवलोनाय जायो जायनि थाखाय बिसोर खस्थ' मोननानै खायसे खायसे थैलाङो जेराव जोबनो थांबाय आरो आथिखालाव नो मोननो थांलिया जोङो बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय ओ सावरायनानै गोजोननाय मोन बाय नोंथां
ओ नोंथांजों ओ सावरानो मोननानै आंबो गोजोननाय मोनदों ओ नोंथांनिसिम हामबाय हामबाय ओ जासिहरनाय थाबाय
औ साबायखर नोंथां